खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ। अब्ला आं नोंथांनि फन हरनाय जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों आ बर'फ्रा बोरैहाय आरो मा मा जेनेबा दिनै जायो बेफोरनि सायाव आं सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोनना?
थां
अ जानाय होननानै बुङोब्लाथ' बर'फोरा गिबियाव जोङो ओंखामखौनो जोंनि गाहाय जाग्रा आ‌ दार हिसाबै जोङो बर'फोरा जायो माइ-माइ आबाद आबाद मावनायनि नङामोन नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो।
फ्रानो दिनै मा ओंखाम जायो। जोंनि साइडआवथ' रुटिनि जोबोर खम जायो ओंखाम ओंखामानो जोंनि गाहाय आदार हिसाबै जोङो ओंखामखौनो साफ्रोमबो मानसियानो जायो आरो औ जोङो ओंखामजों लोगोसे जोङो जोङो बिदिनो ओंख्रि जा फायो जेरै खुमब्रा, अनला, सबाइ खारै बिदिनो नारजि अमा सबाइ दाउ बेदर बिदिनो बायदिसिना ओं ओंख्रिजों जों बर'फ्रा ओ माने जायो आरो। बिदिनो जोंनि नाफामाबो जोंनि मोजां जानाय खायद' हिसाबै जों नाफाम खौबो जों जायो नाफामाबो जेरै जोंनि जि आइे टेक मोननाय नङा होनबा जाय खौ नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव बियो जि आइ टेक मोनबाय। जेरै जौ बिदै बेबो जोंनि जि आइ मोनबाय आरो थिग बिद जोङो गोखा गोखै जानाय बेखौ जि आइ टेग मोननाय। लोगोसे गंगार दुन्दिया नङा होमबा नोंथां बेफोर जानाय आदारा जोंनि बर'फोरनि जानाय आदार आरो बेखौ बोरै बोरै होनानै लाखिनांगौ बेयो जि आइ टेग बे जि आइ टेगआ जि बोसोरनि उनाव बियो रिनिउ जाबाय थायो बेखौ खामाबा बियो दानगार लां बे आरो बेखायनो जोङो जोंनि जानाय हादारखौ जोङो आरो रिनिउ खालामफिनबाय थानांगौ आरो। अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों नोंथां। नोंथाङा नोंथांमोननि साइडआवहाय मा मा जेरै बोरैहाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो?
औ नोंथां नंगौ जोंनियावबो ओ गोबां बर'फोरनि दोरोङारि जानायफोरखौ जानाय जायो नोंथां। दाथ' ओ गोदान मुगायाव जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जाग्रा खाजाफोरखौ जायोब्लाबो दोरोङारि जानाय खौथ' जोङो गारनो हायाखै नोंथां दाबो।
औ औ नंगौ थारैनो।
अनला जायो नङा होमबा नोंथां अनलाखौ जोङो अनलाजों दाउजों जायो। आरो मालाबा समाव जोङो दाउ नङाब्लाबो ओ गुबुन गुबुन मैगं थाइगंजोंबो जानायखौ नुयो सम लानानै
औ नंगौ नोंथां
औ मालाबा समाव जोङो मैथ्रु बिबार बा मोदोमफुल बिबार नङा होमबा? बिदिनो बासु बिबार लोगोसे मालाबा समाव जोङो मालाबा खुन्थाइ नङा होमबा खुन्थाइ फिसा मा होननानै बुङो बेखौ बेखौबो होनानै जायो आरो। दा गोखाखौ बिदिनो लोगोसे नोंथां जोंनाव ओ नारजि नङा होनबा नारजिआबोथ' जोबोद गोनांथार नङा होनबा बेखौबो जोङो ओ गोबां जानाय नुयो। नारजि जानायनि जोंहा माखासे ओ माखासे जोङो जोंनि नखराव जुदि जेरैहाय जोङो मानसि थैयोब्ला नङा होनबा? मानसि थैब्ला जों नारजि जोंङो नारजि अरगारनायबो जायो आरोना मानसि सावोब्ला लोगोसे जोंङो मानसिनि सारादु खुंनायावबो जोंङो नारजि, अमा बेबायदि होनाय जायो आरो आरोना लोगोसेनो जोंहा औ नोंथां बेनिफ्राय जोङो जोंनि दोरोंङारि जानाय होनब्ला जोङो सबायाइजों दाउबो जायो नङा होनबा नोंथां? आरो लोगोसे सबायजों ना गोरानबो जानाय नुयो जोङो। लोगोसेनो जोङो नाफाम जायो नोङा होनबा नोंथां‌। दा बे ना नाफाम होननानै बुंङोब्ला नोंथां बे बेखौ माबायदि बानायनाय जायो नोंथाङा बेनि आदबफोरखौ मिथिगौ नामा एसे?
बेखौ आं एसे मिथिगौ नाथाय आं गाव प्रेक्टिकेलि गाव आखाइजों मावनाय अब्लाबो आं जि एसे बेखौनो आं नों फोरमायनो सानदों। नाफामखौ जों बोरैहाय बनायो होमब्ला गिबियावनो जों जोङो ओ ना जोङो औ। फोरानो नङा होनबा? गिबियावनो जोङो नोङो बे ना फिसाखौ मोनब्ला बांसिन मोजां जायो होननानै जों फोथायो नङा आरो ना गोरलै मावा -मावानाखौसो जों बांसिन बनायनाय जायो जेरै- ना बेखौ जोङो गोबां आना फैनानै जों बेखौ ओ फोरानदबनानै जों बेखौ दि देग्लिजोबो देग्लिजोबनानै जोङो बेखौ बै गोसोम थास' होननानै दि बुङो नङा होमबा जायखौ जोङो थास' ओ बि- हाग्रानि थास' स' गोसोमा बेफोरनि देन्था आरिफोरखौ जों खाना लाना फैनानै जों बेजों देग्लियो आरो दि दिग्लिनानै जमा देग्लिनानै बेखौ जोङो बहाबा फ'येमाव सुनानै बेखौ नङाबा बेखौ थब फ्लायाव बोनथुमनानै बेखौ खायसे हा सिङाव सुनानै दोनोखायसो बेखौ थेमायावनो दोनो आरो बिदि। बार हाबनो हायिबायसा बेनो जेरै सेवनानै एरनानै बेनो ना फाम जानायखौ जायो होननानै आं मिथियो आरो आरो बे नाफाम- खौ नोङो दुइ माहा नै माहानि उनाव जुदि नों दिहुननानै जायोबा बियो मोनसे सो माबा नो मानो सेन फैगोन आरो बियो मोनसे सेवनाय फेन बे सेवनाय फेेनआनो जेनेबा नाफाम नाफाम जायो आरो आरो लोगोसे नाफामखौ नोङो ओ नोङो थास' बिथ'फोरजोंबो नों मायावबा होलानानैबो नोङो नाफामखौ जानो हायो नाफामनि गुना जोबोर दोङो होननानै जों मिथिगौ जेरै आ मेलेरिया जाम जानायफोरखौ जुदि जायोब्ला नोङो मिलिर जाया जाम जानायफोराबो हामो होननानै जों मिथियो आरो आबै आबौमोननि बुंनायफोरनिफ्राय थि आरो बिदिनो जोंना खौ गाव बनायना नै जानो हायो आरो। मानोना बर'फोरा नाफामखौ गावनो बनाय नानै जाखायो। अब्ला नोंथाङा ओ बुंनो हागोन नामा जे नाफामखौ नोंसोरनि सायदाव मारै मारै संनानै जायो मा मा ओंख्रिजों
ओ नोंथां जोंनियावथ' आं गावनोथ' गोबां जानाय जाया नाफामखौ जोंनि ओ बेनिखायनो आंबोथ' बारा मिथिया ओरैनोथ' जोंबो बेखौ जोङो मालाबा समावबो थास' नङा होमबा। मालाबा थास' आयथ थिं बा थास'नि थास' बिथराय होनना बुङो बे जों जानाय जायो आरोना। बेनिफ्राय औ बेनिफ्रायथ' आङो दा गोसोआव लाबोन हायाखै गोबां खौ माजों जायोमोन औ बारा जानायबो
बिनिफ्राय नोंथांमोननि सायदावहाय खारैखौ ओ मा ओं खै जों बांसिन ओ जानाय खौ जों नुयो। नोंथांमोननि सायदावहाय
औ खारदै जानाय होनब्ला नोंथां जोङो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं जों जानाय जायो खारदैखौबो। जेरैहाय जोङो जोंनि अनला खारैयाथ' थाखाबाय नङा होमबा नोंथां। अनला खारै बेनिफ्राय सु सबाय खारै जों जायो। बेनि अनगायैबो जोङो ओ गुबुन मैगं थाइगंफोरखौबोथ' जोङो जानो हायो। जेरै दालि खारै नङा होमबा? बेनि अनगायैबो जोङो ओ माखासे मैगं थाइगं जेरै ओ खुमब्रा फ्राय जोंङो मालाब फोर समाव दानि समाव जोंङो बान्दा कबि, अल कबिखौबो खारदै जानाय नुदों आरो आंङो नोंथां। बेफोरबायदिनो गोबां औ। नंगौ बेनिफ्राय नोंथां औ।
ओ जोंनि साइडआवबो बिदिनो एखे नों नोंथांङा जेरै बुंदों जेनेबा खारैख खौ जोंङो गोबां रोखोमै बनायनानै जायो खारैखौ जों जेनेबा थालि निफ्राय मोनो नङा होमबा। थालिर जायखौ नोंङो जाय थालिया फिथाइ थायला बे थालिरखौ जोंङो दानफायनानै लस जाया ओ लस जायो। खौ जोंङो ओ माने दानफायनानै जेरै फिथाइया लस जाया नङा होमबा? जाय फिथाइ थायखांबाया बे थालिरखौ जोंङो दानो आथियानिया बांसिन बांसिन मोजां जायो होननानै मिथियो। बेखौ जों सावनानै जेनेबा हांगार जायो बे हांगारनि फ्रायनो जों लदा खालामनानै दोनो जायख खौ जोंङो नांगौबानो एसे एसे से बाहायनानै बेखौ दै एसे होनानै नोंङो फसरनानै नोंङो बेख बेखौ खारै दै मोनो। बेखौनो जोंङो खारै हिसाबै बाहायो। नंङा होमबा नोंथां? बेखौ जोंङो बेखौ जोंङो जेनेबा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि सोरबा अनला खारै सोरबा आं बेखौ मैथ मैथायावबो होगोन जायफोरा गोखै जानो बादों दा मैथाफोरावबो थिग बिदिनो जोंङो ओ
औ।
खुद खोदैफोरावबो जोङो जायो नङा होमबा। बिदिनो जों खारै संनायावबो जोङो जोंबा गोखा गोखै जेरै नारजि संनायावबो जों खारै एसे जि होनो गोनां जायो। आरो बिदिनो सबाइ ओंख्रियावबो जोंङो खारै एसे एनै होबोला जोङो माने सबाइया थाब गुलिनायनि हिसाबै जोङो खारै जानोबो हायो। नंङा होमबा? जों थावबो जानो हायो आथिखालावथ' जों जेनेबा ओ थावखोनो बांसिन जायो। आरो गोदो गोदायथ' जोङो मानसि फोर जों खारैसो बांसिन जायोमोन बर'-फो फोरा नङा होमबा। आरो खांद्राय खारैखौ बांद्राय जाबाबो ब्रेन दाल जायो होननानै जोंनो आबै आबौमोनाबो खो खोथा बुंदोंमोन दिनै नंमार गौबो जानो हागौ बेखौ बेखौ जेनेबा जों बर'फोरा खारै बारा जानायनि थाखाय जोंनि ब्रेना नांगौ रोखोमनि मोनहास' खवा जेनेबा। औ जों खारैखौ जेनेबा गोबां ओंख्रिजों संनानै जायो आरो बिदिनो आरो लोगोसे आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों। नोंथांमोननि साइडआवहाय जौखौ बोरैहाय बनायनानै लोङो एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
औ जौ बानायनायाथ' नोंथां ओ बे एखे आदबानो ओ ओरैनोथ' आं गावबो गावनो बानायनो मोनफेराखै। थेवब्लाबो आङो आगोलाव न'खराव संनाय मथैनाय मथेब्ला गोदो माने ओ गिबियावनो जौगानायनि थाखायथ' जोंनो एमाव नांगौ नङा मोनथां एमावबा जायखौ जोङो औ बेखौ देनानै लानाय जायोमोन आरो ओ माइरं लोगोसेनो ओ बेहाय अन्थाइ बाजाब होनना बुंङो ना बेखौ नोंथां नोंसिनिजा थायो बियो
औ बेखौ जोंनि साइदआवहाय एमाव होननानै बुङो ।
औ नैबे माबाया नोंथां ओ मोनसे जि बिलाइ मोनो ना।
औ औ औ एमाव होननानै बुङो बेखौ
एमाव होनो ना बेनिफ्राय औ मोखोना बि बारबायदि होनानै जोङो देनानै लानायखौ नुयोमोन आरो बेनिफ्राय बेखौ लारु सिथुमना लानाय जायो औ बे ओमफ्राय औ बेखौहाय बेनिफ्राय ओ बेहाय ओ जिहेतु माइरं नङा होमबा माइरंखौ जोङो औ रुनानै बा संनानै नङा होमबा बे मोननायखौ माने औ बेखौ ओ जोङो माबा मोनसे प्लास्टिक बा बायदिसिनायाव फेनस्रना लानानै बेखौहाय माने ओ बेखौ बाखारखौ बा एमावटखौ जोङो सारस्रिनानै होनाय जायोमोन आरो नोंथां
औ नंगौ औ थारैनो नोंथांनिफ्राय आं मिथिनानै मोनबाय । बोरैहाय जौखौ बनायो होननानै ओमबा अब्ला नोंथां समाबो जाबाय जोंङा जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ थारैनो नोंथां दोनथ' सलाय जासिगोन अब्ला गोसो थों